औ।
हेलौ
नोंथाङा मा खामबाय दों?
हो? हेलौ। खोनायाखै?
नोंथाङा फ्रि दं नामा?
औ दङो। खोनायाखै नामा?
नोंथांनियाव मोनसे बाथ थ्रा सोंनो हागोन नामा?
हेलौ। खोनायाखै?
ओंखाम जाबायना जायाखै?
जाबाय जाबाय।
एकदम दानिसो जाथारदो।
इनि माथोखौनो खोनाफैयाखै दं।
नेद स्ल' जायो लै एयाव। खोना द'?
हेलौ नोंथाङा मा खालाम बायदों
दों ङो ओरैनो ओरैनो दों खोनादोंना खोनायाखै? हेलौ
औ
खोनायाखै जेनबा खोनायाखै हेल' हेल'
हेलौ
अ खोनाखै खोनायाखै नामा हो मा होनदों खोनादों ना खोनाया?
मा खालामबाय दं।
दं ओरैनो।
नोंथांनियाव मोनसे जोबोत सोंनो हागोन नामा? दाउबाय नायनि सायाव।
औ हागोन। अ सों जागोन हेल' खोनादों हेलौ
हेलौ नोंथांआ मा खालामबाय दं?
दंङ ओरैनो। खोनायाखै हेलौ
नोंथाङा ओरैनो मा मा जागा दावबायखो?
अ मा मा आरो ओ हेल' ओम गोबां
ओम
खोनखयाखै खोनायाखै नामा खोनायाखै?
हेलौ।
अ खोनादो।
नोंथाङा मा खालामबाय दं?
ओ ओरैनो उन्दुनानै दा रायलायनो बोरैबा मोनदो नामा? रायलायनो बोरैबा मोनदो? हा? हेलौ हेलौ। रायलायनो बोरैबा मोनदो? रायलायनो बोरैबा मोनदो?
ओ ओरैनो दं नामा?
हेलौ। खोनायाखै? खोनायाखै ना‌मा? बह दोङो? हेलौ हेलौ अबौ दोङो होनदों? जेबबो खोनाला। जेबो खोनाया हेलौ खोनायाखय?
हेलौ हेल' हेलौ खोनायाखै? हेलौ खोनायाखै नामा?
खोनायाखय? हेलौ
औ
अ' खोनायाखै?
आ
खोनायाखैमोन खोनायाखैमोन?
खोनायाखै दासो खोनादोबाय।
दासो खोनाद'?
उम आरो आंना
अ' मा रायलायनो बोरिबा मोनदो खुबिदा मोनद'?
हो?
उखुबिदा मोनदो रायलायनो?
बोरिबा मोनाखै र'
नङा नेटफोरा
हो ओरैनोलाय मानो बोरैबा मोनन मोजाङै खोनाफैयाखै बया लासै लासै खोनाफैदो
बेखौयथ माने नेटफोरा अखुबिदा मोनदो नामा होनदो नेटखो
बायजोआव थांगोनर आं इनि उनाव
बायजोआव थांगोन माने ओ जोंनिया बे जाखासिगोनानो ओरैनो रायलायरा नर नरमेलि
अ रै नरमेलि रायलायनां गोनथ
औ दा जों जेरै राय
उ एक नर्मेल रायनाय नाय खोनाफैनोबोथ नांगोन नोंनि माथोखोनो खोना फैयाखैदि आं
अ आंबो दाासो खोनादो नोंनि
आंबो दासो बाय खोनादो इबो बेलेग खोमा खाथिथाराव फोनांना लादो मबाइलखो
अ
फुल साउन होनानैबो
अबाव दङ नोंलाय
दस मिनिट जाबाय दानना होदो ओमफ्राय हरफिननि दे गोदान
जायाखै खोमा ओ जादों दसे थाथ जाबाय नाङा दसेथाथ इकग्र' जानो हो
मा होनदो
इग्र' जानो हो इग्र'
अ खोनायाखै
खोनायाखै
इग्र' जानो
खनसे काट खालामनानै हरफिननोसै नामा हेलौ